हेल'
हेल'
औ खुलुमबाय नोंथां
औ औ खुलुमबाय नोंथां खुलुम
अ ओम आरो लोगोसे मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायाव बाहरबाय नोंनिसिम
औ औ साबायख नोंथां
अ ओ आसा खालामो नोंथाङा दासान्दि मोजाङैनो दङ
औ औ दं नोंथां मोजाङैनो दं
अ अ गरमा माबायदि गोलैदों नोंथांमोननि नोंथांमोननिथि
औ गरमाथ' बिदिनोसै नोंथां दासान्दि आरो बिफां लाइफांबो खम जाबायना गर माने बारासै आरो औ
अ आं ओ फन खालामनाय जाहोना जाबाय नोंथां माने हमना ला ओ जोंनाथ' हमना ला दानिया जानाय लोंनायफोरा एसे इसे माने गोबाङैनो सोलिनो हमदों आरो लोगोसे ओ बिदिनो मुलि बायदि बायदि हासार रासायनारिक हासारफोर बाहायनाय जों लोगोसे बायदि गोबां जेंना एबा सोलायनायखौ नुदों ओ आं मानो बेनो जे फन खालामनाय जाहोना नोंथाङा माबायदि बिनि स मोननैसो माबायदि बुंफोरनो हागोन आं माने बेखौ सोंनायदोंमोन आरो फंनैसो बुंफोरना होबा मोजां मोनगौमोन आं
औ औ औ साबायखर नोंथां नोंथाङा आंखौ बुंस्लिबनायनि थाखाय सम होनायनि थाखाय उम ओ औ दा नोंथाङा बुंदों जे दा जेनेबा जोंहा जानाय लोंनाय ओ बेलायाव माबायदियै जेनेबा गोहोम खोख्लैदों बा सिगांनिफ्राय दासिम नङा होमबा नोंथां औ बेनि बागैनो माने बुंस्लिंनो होदों आरो नङा होमबा नोंथाङा आं जोंहा माने जानाय लोंनायाव जेबो माने मस्ला मस्लि बाहायनाय गैयामोन नङा होमबा नोंथां माने बाहायोमोन थेवब्लाबो माने खम बिबाङै बाहायोमोन आरो ना ना थाय दामाने नैबे दा जोंनि समाव माने बांसिनानो जोंहा जि जि माने जानाय ओंख्रि फाजा माबा मोनसेयानो सम जोंहा मस्ला मस्लि बांसिनै बाहायो नङा होमबा नोंथां औ बेजों औ बेजों लोगोसे माने जों जाय मुवाखौ जेनेबा रुनानै बा मेनानै जायोमोन बे मुवाखौ जों माने थावजों सावनानै फ्राय जायो नङा होमबा नोंथां
अ
बेफोरबायदिनो माने जोबोर माने माने सिगां जेरै मोजां माने मुवाफोरखौ जों माने थोंजोङै जोङो माने जायोमोन नाथाय दानिया माने फ्राय खालामनानै बेफोर मुवाखौ बिनि भिटामिनखौ गैया खालामनानै होयो बेखौ माने बिस गोनां बा जायखौ जायोबा जोंनि उदैया जोंनि देहाया खहा जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो आरो औ बेजों लोगोसे जोंहा गोदोहाय जोंहा मोदोमनो थाखाय गंगार दुनन्दिया बा अन्थाइ बाजाब बायदि बायदि माने माबाफोरखौ बाहायोमोन आरोना जेनेबा जोंहा थोनदिया बेजों माने जायखौ होयोब्ला जोंनि खाजाया मोदोमो मोजां जायो औ बिदिनो नाथाय दानि जुग गाव माने बेफोरनि बाहायनायखौबो खमसै नङा हबा नोंथां औ औ खायसे जायगायावथ' बेफोरनि नामखौबोसो माने मोनथिला आरो नाथाय औ माने बेजों आरोबाव लोगोसे जोंहा माने गोदोहाय जोङो जाग्रा मैगं थाइगंफोराव जोंहा ओ मुलि बाहायामोन नङा होमबा नोंथां औ जोंहा आबाद मावनायाव मुलि बांद्राय बाहायामोन जोंहा गोबोर हासार बायदिफोरखौनो होनानै जोङो आबादखौ मोजां खालामोमोन नोङा होमबा नोंथां
उम
नाथाय दानि जुगावहाय जोंहा मुलियारि बाहायनानै बिस गोनां खालामजोब्बाय गोथां मैगं थाइगंफोरखौबो नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय बो माने जोबोर माने बेराम सोमजिनो हमबाय जोंनि बे थांना थानाय समाव माने जाय मुवा बेसादखौ जायोब्ला जों भिटामिन मोननांगौ बै मुवा बेसादाबो माने बिस गोनां जानो हमबाय बेफोरबायदि माने मुलिआरि बाहायनायनि थाखाय फिथाइ सामथायाइयानो जा बा मैगं थाइगं बा माइ आबादावबो दानिया जोंहा मुलि बाहायो नङा होमबा नोंथां हासार रुनु देहायाव बाहायो बेजोंनो आरो लोंनाय दैफोरावबो जोंहा गोदो माने जोबोर सिखोन साखोनै थायोमोन जोंना दैमाफोरनि दैखौनो जों लोंनो हायोमोन नङा होमबा नोंथां औ नाथाय दानि नैबे समाव माने बे दैफोरखौबो जों थोंजोङै जोङो लोंनो हाया बेखौ जों माने जों जोबोद जों सुबुंनिनो गाज्रि खामानिनि थाखायनो जोंहा दैमाफोरा नालाफोरा गाज्रि जाजोब्बाय नङा होमबा नोंथां
उम उम
उम जायनि जाहोनाव बिस गोनां जाजोब्बाय जोंनि दैफोरा बिदिनो आरो गोबां जाहोन दंबावो जेरैबादि आरोबाव माने जोंहा ओ जाय माने संनाय खावनाया जोंहा अरजों संनानै जायोमोन बेखौनो जों माने बायदिसिना गेसफोराव संनाय बा ओ एल पि जि गेसफोरजों सङोब्ला बेफोरो माने बिस गोनां एसेब्लाबो जोंहा बिस गोनां जायो नङा होमबा नोंथां जिहेथु बियो जेनेबा मिथिंगायारि माबा मोनसे माने नङा जाय बानायजानायसो नङा होमबा नोंथां बेखायनो माने बेजों संनाय मुवा बेसादफोराबो एसेब्लाबोथ' बिस जायो नङा होमबा नोंथां जौसे जौखोन्दोआव जेनेबा जिया जि जौखोन्दोआनो जोंहा बिस गोनां जायो। बेफोरबो जोंहा माने सोलायनाय फैनानै जोंहा जोबोद खैफोदाव खो गोलैनो गोनां जाबाय जों सुबुं माहारिया जोंनि जानाय लोंनाय हुदाया सोलायनायनि जाहोनाव बिदिनो लोगोसे जोंहा बेफोर जाय मुवा बेसादखौ जों जानानै जोङो आबाद फोथाराव खामानि मावहैनानै जोंहा जानाय लोंनाय मुवाया दोगोन जायोमोन नङा होमबा नोंथां औ नाथाय दा जों जाय जानानै जोंहा जेरावबो थाङा जों उन्दुनानै थायो जों खामानि मावा बेफोर माने खायसे जोङो जोंहा जोंनि खामानिफोरानो जोंखौ माने जोंनि सुबुं माहारिखौ खैफोदाव खोलैदों नङा होमा नोंथां।
नंगौ नंगौ
औ औ आरो बिनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे माबाफोर बुंगोन होननानै सानो दों नामा नोंथां?
औ औ अ औ फंनैसो बुंसै आरो नोंथाङा गोबां माने मिथिनो गोनां एबा ओ मोजां मोजां बाथ्रा बुंबाय नोंथाङाबो आं गोजोननाय मोनदों नोंथांनि बुंनायखौ लोगोसे इफोरनो जे बेरामाथ' गोबां जानो हमदों जानाय लोंनायनि गेजेरजों हमना ला जोंनिया सुगार एबा एस जोंनि समफ्ल' बिखाफोरा माने बु-बुखांनाय बायदिफोर फिटिलिभारफोर बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो आरो लोगोसे बेफोर बेरामखौथ' आगोल नुवाखैमोनानो माने खो-खोनायाखैमोनबो आगोल ओ आगोलनि आगोलनि जुगाव जों ओ जोंनिख्रुइ आगोल आगोल जेनेबा आबै आबौमोननि सम समाव आरो आरो लोगोसे बिसोरो जानाय लोंनायफोरखौ एसे थाब खालामोमोन आरो हरफोरावबो। जेनेबा आबौ आबौमोना सानोमोन जे खाथिनि थावा जोबगोन थाब जानांगोन बिदि बुङोमोन नाथाय इनडाइरेक्टलि माने स्लायै ओ सरि बिसोरनि बुंनाया माने खेंस्लायै मोजांसो जाहैदों मानोना
औ
थाब जानो हायोबा माने सोलेरा एसे मोजाङै थायो आरो लोगोसे उन्दु उन्दुनायखौबो थाब बानायनो हायोबा उन्दुनो हायोबा बिफोरबो आरो ओ एसे सोलेरजों सोलेरफोरा एसे मोजां थायो अअ अअ सरासनस्रा दानियाथ' हमना ला ओ जोंनाथ' आरो हमना ला गोबोरखि हासारफोरखौथ' नुोनोनो मोनला
औ-औ-औ
जेनेबा हमना ला जोङो आबादफोर ओ आबादफोर मावोबा खायसे जोगोनाथ फान्थाव बेफोरखौ माने जोङो इसे हासार होयि फोराथ' फिसा फेनला जाखायो माने बिनि मुथाया एसे साइसफोरा एसे फिसा फेनला जायो आरो माने नुनायाव लेथ्रा नुनाथाय बि बेफोरसो मोजां बायदि मोना आरो माने खिन्थु एसे साफा साफा नुनाया खिन्थु बिफोरो हासार रासायनिक हासार मोननाय आरो बेफोरो मुलि मोननाय बेफोरबो इनडायरेक्टलि गोबां माने खहाबनो हायो दानियाथ' हमना ला लाइ बिलाइफोरबो बेनिफ्राय लाबोबा आगोलनियाथ' बिदि गोसोम गोसोम कालार ओंखारोमोन नाथाय दानिया लाइ लाइ-लाफा बेफोरखौ लाबोनानै एवोबोला मोनसे ओ गाज्रि मुथा एबा लेथ्रा बेखौ नुनाय लोगो लोगो थोंजोंनो मुलि होननानै जों सानना लानो हायो आरो। आरो लोगोसे दानियाथ' आलु आलुफोरावथ' जों दाइरेगलि मुलि फिसा गायनाय गायनायनि बिनि उनखालिनिफ्रायनो उनसानखालिनिफ्रायनो माने बियो बुरनायसिम माने मुलियानो अनलि मुलियानो मुलि बिनियाव जेसांनो देरगोन एसां मुलि हाबना थानाय बायदि मोनखायो आरो आलुफोरखौ एबा अलकबि फुलकबिफोराथ' डायरेक्ट मुलिखा माने थोंजोंनो मुलिखा नुनायावनो मुलिखा बेफोरो
औ-औ
बेफोरनि जाहोनावनो आरो जोङो गोबां बेरामफोरखौ भुगिनो भुगिनो भुगिनांदों माने ओमफ्राय लोगोसे जोंनिया जानाय आदार होननाय लोगो लोगो फास्ट फुड ओइ जोङो हमना ला फास्ट फुद मोननाय चावमिन मम' फ्राइद राइस बेफोरो मोनसे बेफोरथ' जोंनि सोलेरनि मोनसे सुथुर मोनसे मोनसे सुथुर बेफोरो बेफोरखौ हानाय मानि जों गारनो नाजानांगो आरो माने खिन्थु दानि दानि सुबुं सुबुं माहारिया माने बिदिहाय जे बिफोरो बिफोर बेसाद सो माने ओंखामनिख्रुइ बांसिन माने नाजावना लादों आरो। जेनिबा हमना ला ओंखाम एबा बिदि जोङो बोरैबा उन्दैनिफ्राय जाबोदोंमोन जों ओंखामखौनो जोंनि मेन आदारा जाहैबाय ओंखामानो। सरासनस्रा जोंनि ओनसोलफोराव खिनथु जों ओंखाम गनायालासिनो बेफोरखौसो हर सान लाग्रा जाहैबाय आरो
उम
ओमफ्राय इसे जानाय लोगो लोगोनो जों उदैखौ इसे फुंनाय बायदि मोनो ओमफ्राय जों गोबां जानाय बायदि मोनो खिन्थु एसांबो जायाखै जों बेफोर जाबाय मोनसे गेस्ट्रिकनि लैखोन आरो बेफोरनो दा जानाय ओ जानायखौथो जानायनि बाथ्राखौथ' आं नोंथांनिफ्रायबो गोबां मिथिनो मोनबाय आं
औ औ
आसा खालामो ओ उनफोरावबो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो हागोन। नङा होमबा नोंथां?
औ
दा समाबो जाबाय दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ दे साबायखर नोंथां साबायखर औ दे औ